हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथांङा दायो मा खालामबाय दं
औ नोंथां नै आं जिरायनानै दंथ'यो औ खोनादों नोंथां
मोनानि ओंखाम जाबाय नामा? मोनानि ओंखाम जाबाय नामा?
अ जानाय लोंनायाथ'जा
दा
थ'आखै नोंथां अ जाथ'आखै उम खब नां होदों थ' ना फाजिसो संगासिनो खोमा नोंथां
अ
औ नोंथांमोनहालाय जाबायमोन नामा?
जाखांबाय जानाया जोंहा
अ अ अ
ओंख्रिया जोंना खुमब्राजों नाजोंसोमोन नोंथां
अ गोथाववानो नोंथां
औ गोथाववानो माथो होनबावनो दैज्लां बोथोर
औ औ
नोंथांङा दायो फ्रियाव दं नामा नोंथां?
औ फ्रियाव दं नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंजों मोनसे बाथ्रानि सायावसो सावरायनो होन सानदोंमोन नोंथांङा सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ
अ बिदिब्ला नोंथांङा बर'फोरनि जानाय लोंनायफोरनि सायाव सुंथाबै बुंनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन
दे बिदिबा बुंदो नोंथां
अ औ दा नोंथां सोंनाय ओ बायदिब्ला जोंहा बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा औ औ दा जोंहा आ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै बुंनो थांङोब्ला जोंहा बर'फोराथ' ओ गोबां रोखोमनि ओ ओंख्रिफोर जायो गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दंङ दा बेफोरखौ बुंनो थांङोब्ला जोंहा ओ गिबियाव जेनेबा जोंहा सबाय साम' ओ अनलाजों मेवाइ नारिज अमा बे दर आमफाय जोंहा लाइ मैद्रु लाफा मैद्रु लाफा खारै अनला खारै बेबायदिनो जिया गोब बां रोखोमनि ओ जानाय जाबोगासिन जाबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो
अह नंगौ नोंथां
औ दा बेफोरनि गेजेराव जोंहा ओ माखासे ओ मा होनो दोरोङारि ओंख्रि बा ट्रेडिसनेल ओंख्रि महरैबो बुंनाय जोंहा अनला ओ सबाय साम आरो जों आ ना नारजि अमा बेफोरखौ जोङो बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि महरैबो ओ गनायना लाजानाय
औ औ
औ दा बैफोरखौनो औ बेजों लोगोसेनो आरो जोंहा नाफामबो दङ
औ औ औ
औ जायखौ जों बर'फोरनि ओ बर'फोरनि मोनसे ओ मुंदांखा ओ माहोनगोन बेखौ नाजों बानायनाय मोनसे नानि बाथोन थुग्लिनाय आरो
औ औ नंगौ नंगौ
औ दा जोङो बिदिनो बर'निनो जाबोबाय थानाय ओ मा होनो जोंहा बर' ट्रेडिस सन ओंख्रि मा होनो अनलाजों मेवाय दा बेखौ जों मारै सङो होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा फार्स्टआवनो माइरंखौ गुन्दै खालामना लाग्रोनांगोन
औ नंगौ नोंथां
आमफाय माइरंखौ गुन्दै खालामनायनि सिगाङाव जोङो बे माइरंखौ दसे सम ओ खेरखा बा माबा मोनसे आयजेंआव सोमना लाग्रोनांगोन नोंङो
औ नंगौ नोंथां
औ सोमनानै जेब्ला दसे सम दोनो ओ दोननानै जे माइरङा जोंना गुरै जागोन
औ नंगौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
दों नोंथां
औ औ जेब्ला सोमनानै माइरंआ गुरै जागोन
औ
होमब्ला बेखौ आइजेंनिफ्रायबो ओ दैनिफ्राय बोखांनानै मोनसे गोरानाय
औ औ नंगौ नोंथां
दोनथ'योयै से राननो थाखा हेलौ दसे सम बिदि उनाव अं जोंहा बेखौ ऐ बर'फोरा दिंखिबो होनो आरो उवालबो होनो। बिनि ओ हेफाजाबजों जोङो माइरंखौ सौनानै गुन्दै खालामना लानाय जायो आरो औ दानि जुगावथ' आरो बेफोरखौ ओ एसे खम बाहायनायखौ नुनो मोनसै।
औ नंगौ नोंथां
ऐ दानि गोदान गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय मोनसे मिसिन जायखौ जों बेन्डार होननानैबो मिथिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
इनो ओ बेनि रे खालामना लानो हायो आरो बिदिनो गुन्दै प्रग्राम खालाम औ जोंहा गुन्दै खालामखांनायनि उनाव नाव ओम थौआव दै फुदुंना लायो आरो दै फुदुंना लाखांनानै जे लायो आरो दै फुदुंनाया जेब्ला गोदौगोन अब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन औ अब्ला जोंहा बे मा होनो गुन्दैखौ होसननाय जायो आरो होसननानै जोङो दसे ओ दसे सम बे दै गोदौनायजों लोगोसे गोदौफाहोनांगौ आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बेवनो जोङो संख्रिफोरखौबो होफानानै लाखानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
दसे सम गोबाव गोदौ होनायनि उनाव जोंहा माइरं गुन्दै आरो दैजों ओ गोदौहोनाया जोंहा अनला ओंख्रिनि महराव लानो हमो आरो दसे समनि उनाव वाइ दा जेब्ला अनला ओंख्रि ख्रिया जोंहा मोनहां मोनहां जायो फिफ्टि पारसेन्टसो जायो मोननाया अब्ला जोंहा ओ मेवाइखौ ओ साखोन सिखोन खालाम लामनानै बेखौ हानानै लानानै सुनांगौ आरो माने दा बे मेवाय खानानै लानानै सुखानायखौ
औ
जोङो जायो आरो बिदिनो होसनखांनाय नि उनाव जोंहा दसे स सम आरोबाव गोदौ होखांनायनि उनाव जेब्ला अनला ओंख्रिया मोनो अब्ला जों बेखौ खांनानै दसे सम दोनथ'यो गुसु जायो अब्ला जेबा जेब्ला गुसु जायो। अब्ला जों जामुं लोगोसे जानाय जायो आरो। औ। दा नोंथाङाबो बेबायदिनो जोंहा बर'फोरनि गेजेराव जानाय लोंनायनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंहा गोबां दङ'। जेरै मैद्रु मैगंफोरनि बेलायाव लाफा, लाइ, बेसर, मुला बायदिफोरखौहाय जों माने मैद्रु मैगं हिसाबै जानाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे बर'फ्रानो नों बुंनाय बायदिनो मा होनो दोरोङारि जानाय लोंनाय दं। जेरै दोरोङारि जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंहा साम' सबाय अनलाजों दाउजों आरो निरसिं बि-बिलाइजों एम्बु बेदर एबा एन्जर बेदर बैफोर माने गाहाय आरो। आरो बेनि अनगायैबो बर'फ्रा मा हाग्रा बंग्राफ्राव मैहुर खालामनानै बैफोर मोन मोननाय जायोमोन आरो आदार हिसाबै आरो बिलो रिसा बायदिगुरफ्राव थांनानै गोदोनि बर'फ्रा ना हमनानै एबा दानियाबो हमहैयो आरो ना। माने बैफोराव हमनानै मोननाय नाफोरखौहाय न'आव लाबोना
औ औ।
नै माने नाफाम महरै दिहनाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो बर'फोरनि गेजेरावहाय माने गोबां जानाय लोंनायफोर दंबावो ‌ लोंनायनि बेलायाव बुङोब्ला
औ औ। हेलौ'